खोनादों ना
औ-औ खोनादों
औ नोंथाङा दा माबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां
आंथ दा जेबो मावाखै आं दा फ्रियैनो दङ
अ आदसा नोंथां होनबा दिनै जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव रायलायबावनो सानदोंमोन आरो ना ओ जाय रोंगौथि रोंगौ खायदा आयदा बाहायनानै जों माने माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो सोलोंनानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो माने उनाव ओ जेबो माने खामानिफोरखौ मावनानै जों सोलिलांनो हायो जायखौ जोङो स्किल्स होननानै बुङो आरोना
औ औ ।
अब्ला जोङो स्किल्स डेभेलपमेन्टनि बागै जोङो एसे रायलायनिसै आरो नोंथां ओरैनो स्किल्स होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने जों जायखो गावनि सोलो बोलो आरो आयदा खायदा बाहायनानै जिथु नो खि ओं खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो स्किल्स होननानै बुङो ओरैनो स्किल्स कि होननानै बुङोबाथाय जोंनियाव मोननै स्किल्स टाइपनि थायो मोनसे हार्ड स्किल्स खि होनो जायखौ जोङो मानि गोरा हार्डवार्क खालामनानै गोब्राब खामानि मावनानैबो मोनसे मावनानै ओ बेखोबो मोनसे स्किल्स होननानै साननो हायो मोनसे जाहैबाय सफ स्किल्स होननानै बुंनो हायो जों जायखौ माने गोरलैयै माने जोङो ओ फिजिकेलि नङा बेखौ मेन्टेलिबो खामानि मावनो हानाय खिसुमान सफ्ट स्किल सोलोंनो हायो जोङो । ट्रान्सफारेबल स्किल्स फोर थायो जायफोरखो जोङो माने गुबुन जों माबानानैबो ओ स्किल्सफोरखौ जोङो सोलोंनानैबो फोरोंनो हायो । हायो आरो ना आरोबाव जोङो ओ दायो स्टिल्स होन्नाय लोगो जोङो स्किल्स डेभेलपमेन ट्रेनिंफोरनि बागै एसे रायलायोब्ला मोजां जागोन आरो आं दा दायो एसे बिनि बागैनो बुंनि जे जोंनि जिथुनोखि जोंनि इयुन फैबाय थानाय उननि जोंनि फंबाय बिनानावफोर दङ' बिथांमोनहा माबायदि आरो स्किल्स लानानै जे फरायनायफोराव ओ फरायनांगौ आरो स्किल्सखौबो लोगोसे माबायदि लांफा नांगौ जाहाथे इयुनाव मालाबाबो ओ फरायनायाव साख्रि बाख्रि मोनाबाबो लामा आन्दाया जायो जाहाथे माने जिउ मोनसेखौ खुंनायाव माबायदि ओ सोलिनांगौ बिखो बियो संसारखौ बोरैहाय खुंलांनांगौ बिखौ बियो सोलिनो हा हानाय जानाय बायदि आरो आं बेखो जानो सानो जे स्किल्स होननानै बुङोब्ला गोबां जोंनियाव खामानिफोर थायो जेरैबायदि जोंनियाव खानाय सिननाय खानाय सिननायखौबो हौवासा हिनजावसा गैया जोंनिया हौवासाब्लाबो मावनो हायो हिनजावसाब्लाबो मावनो हायो जेरैबायदि खानाय सिननायाव जोंहा दायो गोबां माने सानफ्रामबो ओ मानसि जुदि द'खान खुलियोब्ला जों खानाय सिननाय सोलोंनानै लायोब्ला बेवहायबो जोङो गोबां मानि रां आरजिनो हायो नङा होमबा बेजोंबो जोङो न'खर गंसेखो सालायनानै गोजोन संसार मोनसे जानो हायो। आरोबाव दंबावो जोङो माने मबेल मेकारबो जानो हायो मबेल रिपेयारबो खालामनो हायो जाय जों जानबुं बुङो जायनि गे जों जोङो दाबसे जायगायाव थानानै ओ दाबसे गोजान जायगायाव थानाय माखासे लोगोफोरजों बा ओ सोरबा न'खरनि मानसिजों जोङो रादाब लानो हायो खौरां लालायनो हायो मोज जां गाज्रि नङा होमबा दा बेफोरबायदि जामबुंफोरा गाज्रि जायोब्ला बेफोरखोबो जोङो मालाबा रिपेयार खालामनो गोनां जायो दा बेफोरबायदियावबो गोबां मानसि नियावनो जामबुंनि माने जेंना जेंसिखो जों नुयो बेफोरखौबो रिपेयार खालाम नानै गोबां ओ रां रुफा आरजिनानै जोङो न'खरखौ सालायनो हायो आरोबाव दंबावो जों माखासे ओ स्किलस फोरोंनोबा दिजिटेल माखासे स्किलसफोरबो थायो जों बुंनो हायो दायो जेनेबा ए आइनि खामानिफोर मावनानै दा जेरैबायदि जोंनो दा मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो जेरैबायदि कल रायलायनानै जेरैबायदि आरनिं प्रसेसआव फैदों बेबायदिनो गोबां माने जोङो माने ओ स्किल्सफोर ओ डेभ्लप खालामनानै लानो हायो जोङो सोलोंनानै गुबुन गुबु फोरोंनोबो हायो आरो स्किल्सफोर नुना आरोबाव दंबावो जोङो माने माखासे स्किल्सफोर दंबावो मोनसे मोननै आं बुंनानै बेफोरनि बागैबो बुंनि ओ ओरैनो जोङो बुंनो हायो जों जेनेबा गारिनि रिप्यार जायफोरखो गारि रिप्यार खालामो दा बिथांमोनाबो जुदि माने ओ तेन पास तुयेल्फ पास खालामो दा बिथांमोनाबो जुदि बिनि उनाव मा सो सोलोंथाइ लाब्ला हामगोन बा ओ साख्रि मोननाय नङा बायदि मोनो बा आं हानाय नङा बा बायदि मोनो बा गासैनिबो नख'राव फैसा थाखानि माने ओ माबा जाया एभेलेबेल जाया बयनियाबो एखे जायाथ' थ माने जोङो रां रुफानि जुदि दिगदार जायोब्लाथाय थ जोङो मानो थाबनो स्किल्सफोर सोलोंना नै नख'रखौ मदद होनो हायो आरो रां खावरिनि आरो गावनि जिउ खुंनाय लामा खोबो जों माने गुरै खालामनानै लानो हायो आरो आरो थिग बेबायदिनो मोजां नोङो मोजां स्किल सोलोंनानै नों जुदि ओ मानसिफोरजों सिनायजानाय जायो जुदि नों गोग्गो खामानि मावनानै गोग्गो जिउ खुंनानै देखायनो हायो अब्ला नोंखौ मानसिफोरा सनमान होगोन आरो मानसि फोरा नोंखो सिनायगोन अब्लाना जों मानसिफोरजों माने सनमान होजानाय जागोन आरो जे जों मोनसे आब्रुथि गोनां जिउखौ खुंनानै जादों होननानै थिग बेबायदिनो जोंनि दा जानाखि लाइमोनफोर सिखारबाय दङ आं दा बिसोरनि सायाव फंनैसो बुंनो सानो दा जोंनि जिथुनाखि फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे जिथुनिखि जों फरायनायावबो गोबां माने बुस्थुखौ सोलोंथाइखौ सोलोङो जों अब्लाबो जोङो ओ सो-स्किल्स होननाय बुस्थुखौ जोङो माने उनाव ए जे एक्सपिरेन्स हिसाबै जोङो सोलोंनो गोनां जायो ट्रेनिं लानो गोनां जायो दा जोङो सोंलोंथाइनि बेलायाव नो होननो हायो स्किल सोंलोंनोबा जोङो आइ ति आइ होनो जायखौ इनड्रास्त्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट बो ओनो जायफोरखौ जोङो पलिटेकनिक बो होनो बेफोरखौबो लानानै जोङो ओ माखासे माने इन्डास्ट्रिफोराव जोङो खामानि मावनो हायो दा नोङो बिनिफाय उम औ बिनिफायबो नोङो खामानि सोलोंनानै ट्रेनिं लानानै नोङो गावबो माने एग्रिकालसार फोरनिखौबो नोङो सोल-सोलोंनानै आबादफोर मावनानै ओ जानो हायो आरो फाननो हायो रांखावरि आरजिनो हायो आरो गोबां बिदिनो न'खराव म मदद होनानै गावबो गोबां डेभलप जानो हायो आरो ना। आरोबाव दंबावो जोंनिया दा जिथुनाखि जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दै फरायसाफोर दङ। बिथांमोना दायो अनलाइनावबो गोबां मानि प्लेटफर्मफोर दङ जायफोराव माने गोबबां स्किल्स फोरनि माने माबा ओ फैबाय थायो कर्सफोर फैबाय थायो बेफोरखौ जोङो लानानै सोलोंनानै गाव एप्लाइ खालामोबा बा आरो बेलेगखौ गुबुनखौ फोरोङोब्ला बेबो मोनसे ओ बिजनेस टाइपनि जाहैबाय नङा होमबा अब्ला जों बिफोरनिफ्रायबो मोनसे माने रां खावरि फैनायनि आरजिनाय नि मोनसे राहा लामा आरो आरो जों जुदि थाब नो जुदि जोङो न'खरखौ बुजियोबा जुदि रांखावरिनि खोथाखौ जुदि जोङो बुजि योबा जोङो जोंनि जिउ खुंनायखौ आरोबाव गोरलैसिन खालामनानै जोङो उनाव जेबो माने खस्थ' मोनहा जासे बा जेबो खैफोद आफोदनि समाव जोङो मालायनाव बिया जासे रावजोंबो नासयजाया जासे मानसि मिनिजायासे जोङो गोजोन संसार जालांनो हायो आरो दा फैसा खामायनाय रांखावरि माबा मोनसेनि प्रब्लेम फैयो होनोबा जोंनाव जुदि जेबो स्किल्सआनो गैयाबा ओ जों जेबो लेखा फरा रोङाबा जों जेबो स्किल्सखौबो माबोरै सोलोंनो होननानै सा नो बेबायदिबो नङा जोङो गासिबो स्किल्सआ लेखा फरा रोंनांगौबो नङा हमना ला नोङो गारि सालायनाय सासे द्राइभार दा द्राइभार जानोबा नोङो बबे बा गारिखौ सोलोंनोब्ला बेबो नङा जे नोङो एकदम सोलोंथायाइ नांथारगोन
जोङो मेलेमनि गोनांथि नांगोन आरो बेफोरो गावनि टेलेन्ट गावनि मेलेम बेखौ बाहायबानो जोङो बबेबा-बबेबा खामानिखौ माने ए ओ माने फरायनि अनगाबो खालामनो हायो आरो
औ नंगौ
खायनि ओ टेलरफोरखौबो जोङो जेन'बा बेफोराव थ' जोङो फरायनायखौ बाहायनाङा ना जों बेफोरावबो बै रोङि-रोङि सुबुङा जायफोरा जो थाखा फैसानि जाउनाव जाहाथे बिजाब फरायनो हा याखै खस्थ'यै न'खर जिउ खुंबोनाय मानसिफ्रा माने बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावनो हा- हायो आरो बेफोरबायदि स्किल डेभेलपमेन्ट बेफोरबायदि खामानिखौ आरो
औ निसय नंगौ नोंथाङा थार खोथा बुंदों आं आरो बुंबावनो सानो जोंनि जिथुनि खि दा लाइमोनफोर दङ बिथांमोना जुदि सोरबा जुदि आं सानो आरो इयुनाव जाहा थे रावबो बेखार थानो नाङा जोंनि लाइमोनफोरा ओरैबायदि साननाय जानांगौ दायो माने गाव गावखौ इमप्रुभ खालामनायखौ नायनांगौ जाहाथे फिउसाराव जुदि ओ हमना ला जोङो जायोना मालाबा जों निजिनि सोरबा लोगोआ मोजां खामानि मावनानै थानो हायो खिन्थु जोंनि आखायाव जेबो खामानि गैया जानानै थानांगौ जायो दा बेबायदि माने जानानै थानो नाङा आरो जोङो माबा मोनसे जुदि ओ सोलोंनानै लायोब्ला हमनाला जों कपिउार सोलोंनायखोनो बुंबाय दा बेफोरबो मोनसे सफ स्किल्स आरोना औ औ बेफोरो मोनफा मोनफा सब स्किल्सआव गोलैबाय औ बेफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला जोङो ओ एसेबां माने हारवरकबो औ-औ इन फिउसार माने इयुनाव जोङो माने बेसे ओ इमानबो माने खस्थ' खालामनानै देहानि बोलो गारसोनानै खामानि मावनानै जानांगौ जों नुहुरा आरो गोबां माने ओ गोरलैयै संसारखौ खुंलांनो हानाय रायजो जालांनो हानायनि राहा लामाखौ नुयो आरो दे नोंथाङा होमबा बे ओ स्किल्सनि बागै फंनैसो बुंबावदो एनिफ्राय जोङो दान्दिसे समनि उनाव कलखौबो दानथ'नो गोनां जासिगोन नङा होनबा नोंथां
आंसानो जेन'बा जोंङो सोलोंलुनि बागै जोङो बेफोर कम्पिउटारआरिफोरखौ जों सोलोंनानै लानाया मोजां जायो आरोना जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ सोलोंनानै लायोबा हमनानै ला दानि जुगावथ' जोङो साख्रि बाख्रि नागिरनो थाखाय जोङो कम्पिउटारनि जेन'बा कम्पिउटारजोंनो जों होनांगौ जायो कम्पिउटार थुनो रों नांगौ जायों बेखौ थुनो रोंब्लासो जोङो माने बबेबा-बबेबा जोंङो इन्टारभिउ हैनायफ्राव जोङो कम्पिउटार नङाबानो होनो हाया अबेबा-अबेबा जोंहा लिरनायनि प्रसेस थायाना कम्पिउटारजोंसो थुनानै होनांगौ जायो आरो ना जेरै हमनानै ला नोंथां बबेबा रेलनि-रेलनि खा-रेलनि बा नों इन्टारभिउ हैयोबा बायदिसिना नोङो ओ टेट नि बा बायदिसिना बेफोरबायदि होयोबा नों अबेबा-अबेबानि एगजामखौ बेफोरबादि नों साख्रि-बाख्रिनि बायदिसिना अबेबा-अबेबा एक्जामखौ जोङो कम्पिउटारनि बागै जों होनांगौ जायो आरोना बांसिनानो ओ फिसा-फिसौ ओरैनो साख्रि-बाख्रि ख्रिनि थाखायथ' ओरैनो ओ-ओं लिरनाय होनाय थायो खिनथु बांसिनानो दानिया बे ओ कम्पिउटार जों होनाय। खौ नुनो मोनो आरोना बेखाय औ डजिटेलनि खामानिखौ औ बेखायनो जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै नै लानो हानाया मोजां आरोना इनफिवसार जाहाते जोङो माबा माव मावहैनायाव हेल्प होयो जाहाथे माबा बेखौ मावनानै जों जाहा थे ओ खामानि दामानि मोनोबा रां आं रां खावरि बेफोरजोंनो जोङो लासैनोबाबो जोङो आरजिनानै लानो हायो आरो ना। बेफोरबो मोनसे तेलेन्त आरो ना
औ औ। जायखौ जोङो स्किलस होननानै बुङो निस्सय नोंथाङा जोबोद माने ओ गुन गोनां मोनसे खोथा बुंलां ओफ्राय आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों अब्ला जोङो दिनैनि बे ओ आयदायाव जिथु सावरायनाय बेखौ दोनथ'नानै गुबुन मोनसे आयदासिम बारनो थाखाय जों दसे दोनथ'लायनोसै हब ना?
औ औ दे।
होमबा जागोनना ओं।